हेल'
औ
खोनादों? उम मा खालामदों?
दं ओरैनो
ए ओमफ्राय
औ
खोनादों?
माबा मोनसे सोंनो नागिरदोंमोन
मा मोनसे?
माने आंङो अनला ओंख्रि औ मोनसे टपिकनि सोमोन्दै माने आं अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रिखौ जानो गोथाव मोनोथ' ओमफ्राय बेखौ सं नो रोङा एसे फोरमायग्रोनाय
ए सबाय ओंख्रि आरो अनला ओंख्रि ना?
औ
सबाइ ओंख्रि संनोबोला संनो थाखाय सबाइ ओंख्रिखौ फास्टावनो अरखौ इदिनो सुना लानानै सबाइखौहाय साराय गुदुं खामनानै एव फ्रामनानै लानांगौ आरो ना
उम
खोनादों
औ
उम ओमफ्रायो इदिनो एवफ्रामना लानानै बेखौ बोखांनानै उवालाव उवालाव एबा सिलफाथायाव उननानै बेखौहाय एसे उननानै ओमफ्राय बेखौहाय साराय गुदुं जाननानै माने दै होनानै आरोना सारायाव बेवहाय सबायखौहाय होयो आरो होनानै ओमफ्रायो खारैबो होफानाय जायो बेयाव खारै होबासो रुइगोन नालाय थों बेनि थाखायनो आरो ओमफाय बेयो रुइबा थाय दालि खाथाजों सानानै बेखौ गेब्लेहोनाय जायो आरो ओमफाय गेब्लेहोनाय जाखांनानै बिदिनो दसे मोनबाथाय माने मोनसिगोन नालाय दसे दोननानै ओमफ्राय खांनांगोन आरो बेखौ होमबाना मोनबाय बे बिदिनो बेदरफोर होयोबा बो होसनजायो उनावहाय‌ माने एवफ्रामना दोनखानानै आरो खोनादों? खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ।
औ। औ।
खोनादोंना नोंथाङा ए आरो अनला ओंख्रि होन्दोंमोन
खोनादों ओ
हेल'।
ओ। अनला ओंख्रिखौबो फोरमायना होदो।
अनला ओंख्रि अ अनला ओंख्रिखौ बिदिनो माइंखौ हादा नोंथांनो खोनासंलाय। खोनादों?
औ।
अनला ओंख्रि बिदिनो दैयावहाय माइरंखौ सोमनानै लाग्रोनाय जायो ना एसे ओंख्रि संनो थाखाय
औ‌।
बिदिनो दैयाव सोमनानै माइरंखौ रुयहोनानै उननानै लागोन बेखौ बा उवालाव देगोन आरो देनानै नानै साराय सारायावहाय दै जानग्रोगोन आरो जान नानै बेयावहाय दै गुदुं खालामनानै बेवहाय अनलाफोरखौ होनाय जायो आरो एसे एसे होनानै ओमफ्राय बेवहाय खारै होनाय जायो आरो बानलु संख्रि फोर बिदिनो मस्ला मस्लिफोर देना होनो गोसोबा देनानै होनो हासिगोन आरो। ओमफ्राय बेयो गोदौबाय थासिगोन गोदौनानै ओमफ्राय दसे थानानै बिदिनो मोनगोन आरो।
ओमफ्राय मोनबाथाय खांनो हागोन। खांनानै जानो हासिगोन आरो नों
औ नोंथां औ।
मा मा बेदरखौ जानो मोजां मोनो?
आंनि जानो मोजां मोननायाथ' लकेल दाउ अमा बेदर आरो एम्फौ एम्फौखो जानो मोजां मोनो।
एम्फौ लाथा उम
औ।
औ ओमफ्राय आरो
आरोथ' जानोथ' गासिखौबो मोजां मोनो ओ नाथाय बेफोरखौ बांसिन मोजां मोनो आरो साबसिन मोनो लाफा ओंख्रै ख्रै
औ ओमबा नोंथाङा लाफा ओंख्रैखौ मारै सङो बेखौ फोरमायना होनो हागोन ना?
लाफा ओंख्रिखौथ‌' औ हागोन।
ओ दे होमबा आंनो एसे फोरमायना होदो नोंथाङा।
औ। माने लाफा ओंख्रियाथ गोबां रोखोमै संजायोना।
औ
माने नरम ओरैनोबो खारै होआलाबासिनो बा मा होनो एसे दै होनानै डायरेक्ट दैयावबो होजायो एसे एवफ्रामनानै दै उनाव होजायो बिदिबो नर मेलेबो सुजायो ओ‌ आरो खारै होनायाथ खारै होनायाबो उम फारस्टआव दैजों माजों खारैजों ज होनानै बेखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनानैबो बेयाव उनाव ना थुर गोरान बेफोरखौ होफादेरोबा साबसिन गोथाव जायो आरो
औ
नोंथाङा मोनजाफेरबाय
मोनादों मोनजानाया होमबाबो बेफोरबायदि नाथुर गोरान होनाय ना गोरान होनायखौ बेफोरखौ मोनजायाखै आरो
ए
उम
जोबोद गोथाव जायो माब्लाबा संनानै जानाय नाय
औ जागोन दे नोंथाङा थ लकेल दाउ जानो मोजां मोनो होनदोंना
औ
आरो अमा बेदरबो जानो मोजां मोनो नामा
औ अमा बेदरखौथ साबसिन मोजां मोनो
अ होमबालाय अमा बेदरखौलाय मारै सं नै जाब्ला साबसिन गोथाव मोनो नों
आङो अमा बेदरखौथ मा होनो डायरेग गोरानै एवनानै फ्राय जानायखौ बांसिन गोथाव मोनो नाथाय सावनाया बयनिख्रुइबो साबसिन गोथाव जायो आरो
ओं
सावनानै मोनजाफेरबाय नोंथाङा
सावनानै
औ
आंथ अमा जाया जाहैबाय नालाय बारा
अमा जायाना नोंथ
जायो जानाया खम जायो आरो बारा जाय जानाय जाया बेनि थाखायनो आं सावनायखौ मोनजायाखै आरो
ए
बिदिनो ओंख्रिफोराव होनाय बा एवनाय बिदि थेब थेब होनानै एवनाय बेफोरबायदिखौ मोनजादों आरो
औ स माब्लाबा नुदों ना मोजां सम लानानै अखा बोथोर एसे दोमैलु जानायफ्राव सावनानै जानाय नाय गोबां मोजां मोनो औ
अब्ला दाथ दैज्लां बोथोरनि सम नालाय
औ दैज्लां
ओमफ्राय बे समावहाय मा मा जानाय लोंनायनियावहाय मा मा मैगं मोननाय जायो आरो दैलां बोथोराव दानि समाव
दायो दा दैज्लां आवथ' ओरैनो औ बहल मोनो जिंखा मोनो सबायबिमा मोनो मोनो आरो जोगोनाथ
उम
जोगोनार मोननाय जायो आरो
ओ
औ दा दाथ' दैलांना ओमफ्राय नोंनि जानो लुबैनाय बुस्थुफोरखौ मा मोनजोबा जाहैबाय एखे एखे एखे ओंखारो भिन्दि दं
औ
बारियाव खानानै जानो रोंबाथ' मेरला मोनो
ओ होमबा नोंथांमोननिथिं दैलां बोथोरावहाय बेफोर मैगंखौ गायनायबो जायो नामा
औ गायनाय जायो औ दिं दिंखियाबो दिंखियाबो मोननो हायो दिंखियाखौ नोंथाङा मोनजाफेरबायना?
मोनजाबाय दिंखियाखौ मोनजानायालाय
औ
बारा जानाय जाया
दिंखियाखौ ओरैनो नोंथाङा माजों बांसिन गोथाव मोनो
दिंखियाखौ आं ओरैनो फाजा एवना होबा फाइनल एवना होबा बांसिन गोथाव मोननाय जायो आरो खोनादों ना उम
उम
अब्ला नोंथाङा औवा मेवाइजों अनला जायोना
औ मेवाइजों अनला मोनजाबायना मोनजायाखै नोंथाङा
मोनजा फेरबाय बा नाथाय खम बारा मोनज गायाखै खननै खनथामबा एसेबांल' मोनजादों।
उम
नोंथाङा मोनजाबाय थायो नामा?
आं जाबाय थानायानो जायो बांसिन।
ओम ओम। माबायदि सङो बेखौ मै ओ अनलाजों मेवाइखौ?
अनलाजों मेवाइखौ?
औ।
एदिनो औवा मेवाइखौहाय दंफांनिफ्राय दानना लायनानै
औ।
बिदिनो बिगुर खुनानै बेखौहाय खारैजों एवनाय जायो आरोना। सोरबाबा थावजों एवगोरनानैहाय खारै होयो ओमफ्राय बे खारैजों सोरहाबााबा थाव होआलासिनो खारैजों एवनानै बेवहाय दै होना होयो आरो बुरजा अनला होनो थाखाय। अनलाखौ उनानै होयो आरो होनानै
उम।
बेयावहाय खारैबो होखाबाय नालाय रुइसिगोन रुइनानै बेखौ गोदौ होनानै उनावहाय मोनब्लाथाय खांनाय जाय खांनानै बिदिनो जानाय जायो आरो।
औ।
उम,
नोंथाङा दायो ओरैनो मा खालामगासिनो?
ओरैनो दंथ'यो।
फरायगासिनो ना?
फरायनाया फरायदोंमोन ओमफ्राय दा एगजाम जोबनानै ओरैनो दंथ'यो आरो।
अ।
औ,
उम।
टाइम जाबायदां नोंथां?
औ दे होनोमबा दोनथ'लायसै ना।
औ दे।
उम।